हेलौ
औ नोंथां गोजोन सानजौफुनि औ नोंथाङा दा मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
आं दा नोंथांजों आं दा आबादनि सायाव सोलोंथदों मोनमोन आरो नोंथां औ आन सावराय जागोनना नोंथां?
गिबियाव सोर जागायजेनखोनो सोहोग्रोदो नोंथां
गिबियाव नोंथाङा सोंब्लाबो सोंजागोन जुदि आं नोंथाङा बुंब्ला बुंजागोन आरो नोंथां
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां आं गिबियाव जागाग्रोनोसो नामा नोंथां? अ माइ आबादनि सायावना नोंथां
अ जागानो नोंथां आबादनि सायाव आरो नोंथां आबादखौ लानानै
नै बिदि खोना संदो नोंथां उम जोंनि गामियाव जि माइ आबादखौ आं माइ आबादनि सायाव सावरायनोसै नोंथां माइ आबाद बोला थाखाय जों बयबो सुबुं माहारियानो बे दैज्लांनि माइ आबादखौ गोबाङानो मावनाय जायो आरो सोरबा सोरबायाबो मावा ओ बेफोरबायदिनो जोङो माइ आबादखौ जोङो
औ नोंथां
गिबियावनो ओ नार्सारि एबा दखान एबा गलाफोरनिफ्राय बा सकफोरनिफ्राय बा हाथाय निफ्रायबा बेफोरदिनो बाजारफोरनिफ्राय जों बिदिनो माइग्लिखौ जि जा जा माइ गायगोन जों बेखौ गिबियावनो सायख'ग्रोनानै जोङो नार्सारि गलाफोरनिफ्राय जोङो बेखौ लायनाय जायो आरो बेखौ लायखांनायनि उनाव जोङो मोनसे थि खालामो जे उम जों बेखौ जिहेथु बेजों जोङो फोगोन
औ
जों बेयाव ओ बेखौ थि खालामनानै जोङो बेखौ हालेवनाय जायो आरो हाल हेवखांनाय उनाव जोङो बिदिनो जिहेतु जों बे खोथियाखौ जे गिबियावनो ओम फोग्रोनानै लायो फोग्रोनो थाखाय जोङो गिबियावनो ओम बे ओम माइग्लिखौ जोङो सो
अ ओम नोंथां
खालामनाय जायो आरो बिदिनो फिन केेब बोखांनायाव सोरबायाबा सानाव ओम बिदिनो हर हरसे दोनो सोरनियाबा हरनै दोनो बा सोरबायाबा हरथाम दोनो नोंथां। आरो बेखौ जोङो खोथियाखौहाय ओम बिदिनो फोनाय जायो नोंथां। आरो बेखौ फोखांनायनि उनाव बिदिनो थामजि आरो थामजि बा दिनसोनि बे गेजेराव जों बेखौ फुनाय थाखाय जोङो रेडि खालामो एबा लाहार फाहार खालामनाय जायो नोंथां आरो बि बिदिनो जोङो बेखौ फुखांनायनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ बारनानै लाङो आरो बानना लांखांनाय- नि उनाव औ नोंगौ बानना लाखिनायनि उनाव जोङो जिहेथु माइखौ
अ
अ ओनसोल बिदिनो फालिनाय जायो ओमफ्राय आरो बेनि उनाव ओ जोङो बिदिनो हालि हालि एवखांनाय उनाव जोङो बिदिनो आलि दानो आरो आलि दानखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो खदालजों बिदिनो ओ आलिबो खोनाय जायो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादो नोंथां दे बुं नोंथां।
बिदिनो ओमफाय जोङो ओ माइखौ गायनाय जायो आरो गाय- गायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो ओ हासारबो होनाय जायो आरो हासाराव ओरैबायदि ओम जितु जे ओमफायसो माइआ बे मोजाङैनो थों साननानै जों बिदि हासारखौ होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो माखासे ओ एम्फौफोरा बेम जेब त' बे माइखौ गाज्रि रोखोमै खालामनो हायो बयसा जोङो बेयाव मुलि सारनाय जायो औ बिदिनो जों मुलि सारखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो बे माइआ जिहेथु ओ थामजि बा थाम सरि ओ थाम थाम दानसो जुदि जाहैयोबा थाम एबा नै दान ब्रै दानसे जायोबा जों जुदि बेखो माइखौ ओम फिथाइ थाइनाय जायो आरो फिथाइ थाइखांनायनि उाव जों बेखौ जुदि बेयो औ औ नंगौ जों फिथाइ सायखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जों जुदि बे गोमोन जुदि जायोब्ला जों बेखौ हानाय जायो आरो हा हाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओन न'वाव बाननानै लाबोनाय जायो आरो न'वाव बाननानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओम मेचिं फोराव बा- बिदिनो मोसौजों जोङो बे माइखौ नानाय जायो। आरो नाखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो औ जों नाखांनायनि उनाव जों बिदिनो ओम गोबां बिदिनो फाननानै जोंबो जायो सोरबाया जाय बिदिनो न'वावबो जायो नोंथां आरो जों बिदिनो गोबां गलाफोराव जुदि बा सक फोराव दखानफोराव बेफोरखौ जुदि फानहब्लाबो रां आरजिनो हायो माइयाबो गोबां रोखोमनि माइफोर दङ जेरै तुसा आइजुम बिदिनो रनजित बिदिनो गोबां बुंबाबो बुंख हाया आरोना नोंथां बिदिनो माइब्रानिफ्राय लानानै गोबां बायदि बायदि ओ माइफोरखौ जोङो जोंनि गामियाव ओ गायनाय जायो नोंथां दा नोंथांनि सायाव आं मोनसेसो सोंथि सोंजा बावगौमोन नामा?
अ सोंजागोन नोंथां दे सों नोंथां
नोंथांमोननि गामियाव जे दैज्लां बोथोराव जे बैखौ जेतु बानलु आबादनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? बानलु आबादखौ नोंथांमोननि गामियाव ओ माबायदि औ औ नों बानलु आबादखौ माबायदि गायनाय जायो एबा माबायदि बानायनाय जायो? औ औ बेदि लेलाय
जों गिबियाव हाखौ जोङो ट्रेक्टार एबा मोसौजों हाल एवनाय जायो। हाल एवनायनि उनाव जों जों जाहाथे हाथाइ बा गलायाव थांनानै जोङो बेयाव थांनानै जों जाहाथे फुलिबो दं जों फुलिबो लाबबा लाब नायो आरो
औ औ।
जों जितु बेखौ जावैनो जावैनो थाखाय जुदि बेगर लाबोबा जों बेगर लाबनो हायो। बेगरखौ लब बेगरखौ लाब्ला एसे जोंहा गोबौ जायो आरो। जों बेगरखौ लाबब्ला नोंथां बेगर बेगरनि बागै आं बुथ'ला नोंथां। फुलि लाबोनायनि बागै बुंनोसै नोंथां। जों जेब्ला नोंथां खोनादोंना नोंथां? नोंथां? हेलौ? खोनादोंना नोंथा? हेलौ? खोनादोना नोंथां? अह खोनादोना नोंथां? जों आं नोंथां फुलिनि बागै बुंनोसै नोंथां फुलिनि बागै नोंथां। बानलु फुलि बागै औ।
औ एसे फोरमायना होलाय।
जों बे बानलुखौ जों जाहाथे फुलि लाबोनानै जों जोङो जिहेथु जोंनि हालेवनाय हायाव बेयाव अलायन एबा जोङो सिदायै गायनो हायो गायनांगौ बेयाव उनाव गायखांनायनि उनाव जाहाथे जों बेखौ हरनैनि एबा माबा सेखाफोर लानानै जों बेयाव हा-हायाव हाखौ जोङो एसे बुरनानै जों बेयाव गायनांगौ जायो। बेनि उनाव जोङो जाहाथे बानलुआ जोंना जोंना मोजां जायो। अब्ला जोङो बेखौ जोङो नायबाय थानांगौ। बेनि उनाव जोङो बेनिफ्राय जोङो जि दिन नङाब्ला नैजि दिननि उनाव जों बेयो बेयो जाहाथे मोजां जाबोयो। बिनि उनाव बिबार लाबोयो।
औ।
बिबार लाबो बियो जौबोयो। बेनि बेयाव जोङो जाहाथे बेयावबो जों बेखौ नायनांगौ आरोा नोंथां। औ औ औ। बेखौ नायनांगौ जायो। बिदि बिबार लाबोयो अब्ला जों बेयाव नायनांगौ। जाहाथे बानलुवा मोजां जादोंना जायाखै जोंनिया खौ नायनांगौ जायो बेनि उनाव बियो उनाव थानाय बुस्रायो आरो जों बे बेयो थानाय बुजिनानै गोबां बिबार लायो आरो गोबां फिथाइ थायो हमो। बेयाव जोङो बेखौबो नायबाय थानांगौ आरो बानलुफोरखौ मोजां जादोंना जायाखै जोङो नायनांगौ। बेनि उनाव जोङो बे बानलु गोबां थाइब्ला, जों बे बानलुखौ खानानै न'आवबो जायो एबा हाथाय खलाफोरावबो जों फाननो लांजायो। दखानफ्रावबो फाननाय जायो। ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बे बानलु आरो जोङो फोराननानैबो एसे गोरान खालामना दोनजायो आरो नोंथां।
अ नोंथाङा एसे आं नोंथांनि सायाव मोनसे एसे सोंजा बावगौमोन नामा नोंथां?
औ दे नोंथां सों। औ। औ हागोन नोंथां। जों जोगोनारखौ औ जों जोगोनारखौ बिदिनो नोंथां। गिबियाव हालेवोनना लायो ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों हालेवना लानाय जायो। बेनि उनाव जोङो बे जिथु बेगरखौ जोङो हाथाय बा गलाफ्राव थांनानै जों बेखौ नार्सारिनिफाय लाबाय जायो
औ औ
लाबोनायनि उनाव जोङो बेखौ जाहाथे हाखौ जोङो खदालजों एसे माबा साफा खालामना लानानै जोङो बेखौ जाबोर बासिनानै बेयाव बेगरखौ थुनांगौ जायो थुनायनि उनाव जोङो बेखौ आखाइजों एसे बिलिरनानै होनाय जायो आरो सायाव बेगर होखांनायनि उनाव आखाइजों बेखौ होनाय जायो बेनि उनाव जोङो बिदिनो जोङो बे बेयो जेब्ला स्नि दिनाव बा जि दिननि उनाव बेयो जौवो अब्ला जोङो बेखौ नायनांगौ जायो बेयावबो
औ औ
बिनि उनाव जोङो बेयो जे जोंहा मोजां जादों ना जायाखै बेखौबो नायनो गोनां जायो नायनांगौ मानो होनना जों बेयावनो मोजां जा एबा जों बेयाव मुलि नांगौ जायो बेखौ एम्फौ एनलाफोराबो जास' जास'योबो बेनिखायनो जों बेखौ बे नायनांगौ जायो बेनि उनाव ओमफ्राय जों बेयो जिथु आरो बेनि उनाव नैजि एबा बा थामजि दिनाव बेयो जौनानै जुदि बिजौ लायो गोलाव जाबोबाय अब्ला जों बेयाव सिंसिनि औवा बिजौ एबा जोङो गस थुना होनाय जायो गसथुनायनि उनाव जों बेयाव
औ औ
जों जाहाथे औवा दानानै सां होनांगौ जायो जाहाथे जोंनि राङालाव मानलाथों बेनिखायनो बेखौ बिदि खालामनाय जायो बिनि उनाव आरो बे जोंहा जिथु बिबार लाब्ला जोङो बेखौबो बेखौ मुलिनि गोनांथि जायो जाहाथे बिबार बिबारनि थाखाय मुलिबो होनांगौ जायो आरो बेनि उनाव बे फिथाइ लानो हमो फिथाइ लानायनि उनाव जों बेयाव फिथाइनि मुलि होनाय जायो आरो जाहाथे फिथाइया जुदि जों एम्फौ सोदोंब्ला बेयावबो जों मुलि नांगौ जायो जाहाथे एम्फौनि बेनिखायनो जोङो बिदियै जोबोद नायबोबाय थानांगौ जाहाथे जोंनि आबादा माव जाथों होननानै नायनांगौ आरो नोंथां ओमफाय बेनि उनाव जोङो बेनि फिथाइखौ जेब्ला थायोब्ला जोङो बाजार बा गलाफोराव जोङो दखानफोराव फाननो हायो न'आवबो जानो हायो जों न'आवबो जानो हायो बिब्दिनो फाननानै जों गोबांआ फैसा आरजिनो एबा आरो जों रां आरजिनो हायो फैसाबा रां आरजिनो हायो आरो जों गोबां बिदिनो औ नोंगौ नोंथां जों बेनि थाखायनो बे आबादखौ मावनांगौ जायो
आरो गोबां दंबावो आबादफोरनाथ' बुंनो थांबा नोंथां जों दा टाइमआबो जोबबाय नङा होमबा नोंथां औ समा जाबाय नोंथां औ दा दोनथनसै नामा नोंथां औ दे नोंथां अब्ला अ नोंथांसिम गोजोन हामलाय हरनाय थाबाय आंनिफ्राय बेलासिनि नोंथांसिम